हेलौ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना बेनो जों मोनसे आयदानि सायाव गुवारै गावनि जि मोन्दांथि गावनि जि मिथिनाय गावनिसिन नलेज बेखौ फोरमायलायनो नागिरदों नोंथाङा सम होनो हागोन नामा
औ हागोन
औ जोंहा आयदायानो जाहैबाय जि गोदोनि सोलिबोनाय गोदोनि बर'नि खुगा मेथाइ बैफोरनि सायाव मा गोहोम गोलैदों दानि जुगाव बाहायोना बाहायला बैफोर मानो गोमालांखो बेफोरनि बागै फंनैसो नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन
औ
औ औ दा जोंहा खुुगा मेथाइ बुङोब्लाथ'
औ
बैसागु खननानै मोसानाय जायोमोन
औ
खुगा मेथाय फोरखौ दाथ' बैसागु गोबां सुबुंफोरानो बक्सफोरजोंसो दामना मोसायो
औ
ओंखायनो बेफोरो गोबां खम जालांबाय आरो
औ
औ आरो बिदिनो दे खुगा मेथाय फोरा गोमालांनो हमदों
दानि जे सु दानि जे गोदान सुबुंफोर एबा देरफुनाय गथ'फोरा बैफोरखौ मेथाय खौ मिथियै बायदि जालांबाय
औ
बिदिनो गोदोहाय बैसागोआव जे जेब्ला खाम सिफुं एबा बर'नि दामग्रा आगजुफोरखौ दामना मोसायोमोन खुगा मेथाइ खननानै
औ
दा बैफोरो गोबां खम जालांबाय आरो
औ
ओमफ्राय दा बिदिनो जे हाबाफोरावबो
औ
गोदो बिदिनो खुवा मेथाइ खनना मोसायोमोन औ औ दा बेफोरबो गोमालांबाय मा थो जे जोंहा खुगा मेथाइफोरा
बे खुगा खुगासो खोनाबोनाय एबा सोलिबोनाय नलाय लिरना दोननाय बिदि गैया
औ
बेखायनो गोमानो हमबाय बेफोरो दा बिदिनो जोंहा जे गोदोनि बोराय बुरैफोराबो गोमालांबाय बेजों लोगोसे बेफोरखौा मेथाइाबो गोमालांफानाय बिदि जाबाय आरो बिदिनो जोंहा जे खुगा मेथाइफोरखौ गोदोहाय जे बोराय बुरैफोरा जे माबा मोनसे औबा खानाफोर जायोब्ला एबा बिदिनो अबावबा माबा मोनसे जायोब्ला बेफोराव खनोमोन आरो मोसायोमोन
औ
नाथाय दा बेनि सोलाय जोंहा दे जुगा सोलायनायजों लोगोसे
औ
जे बक्स बैफोर दामग्राफोर ओंखारबाय बैफोरावसो सल' दामनानै बेफोरखौ मोसाग्रा जाबाय
औ
बिदिनो जोंहा जे गोबां सुबुंफोरा दा उन्दै उन्दैफोरा जे जायफोरा देरफुनाय
औ
बेफोरो जे बैफोरखौ खोनासंनो एबा मोजांबो मोना एबा खोनासंनोबो नागिरा सोरबा गामियाव आसि सानै थ थायोब्लाबो बेनिखायनो गोमालांनो हमबाय
औ
दा नोंथाङा फंनैसो बुंनो होादो
ओ नोंथां जोंहा खुगा मेथाइ बर'नि गोदोनि खुगा मेथाइ खुगा मेथाइ बुङोब्ला बैखौ बुङो जोंहा गोदो आजै आजौ आबै आबौमोननि जि खुगा खुगा सोलिनाय ओ आबै आ बौमोननि संसार जानायाव संसार जानायखौ सावगारि बेरखांहोनो एबा रंजा खुसियै थालायनो गोरोबलायना थालायनो बैफोर खुगा मेथाइखौ खननाय जायोमोन। नाथाय गोबाङानो दानि जुगाव बैफोर खुगा मेथाइखौ नुनो थांलिया नोंथाङा बैफोरनि मोननैसो जाहोन होलांखाबायानो नंगौ गोदो गोदाय बर' आबै आबौमोननि समाव जि गावसोरनि संसार जानायखौ सावगारि बेरखांहोनो बैफोर सल' खुगा मेथाइखौ खनोमोन जेरैहाय मोनसे बिदिन्थिनि ओ मोनसे नखरनि जि फिसाला सासे उन्दै बै फिसाला सासे उन्दैखौ दोननानै जि ओ बिबैया नआव लाखिनानै जि मेथाइ खननाय बिमाया नाहायाव थांदों बिफाया मैहायाव थांदों बिबआ बैग्रि लायनो थांदों जोंहा सानै जों गोमोन गोमोन जालायगोन होनना बैफोरबायदि ओ खुगा मेथाइखौ खोनानो मोनोमोन बै फोरबायदि खुगा मेथाइयानो सोरबा सासे एबा बरनि नखरनि मोजां समायना सावगारिखौ बेरखांहोयोमोन नाथाय जुगाव जोबोद खम जालांनो हमबाय नोंगौ गोदो गोदाय बैसागु आरो जि सावरि बादालि जानाय जे माइ गायनाय बैफोर हाल एवनाय बैफोरावबो गोबां खुगा मे थायखौ खनबोयोमोन खनोमोन गोदोनि आबै आबौ
औ-औ
खुगा मेथाइआ जोंहा गोबां रोखोमनि दंमोन। बिदिनो बैसागआव खननाय खुगा मेथाइ हाबा खुगा मेथाइ बै बिदिनो ओ एदावनाय जंखायनाय जि खुगा मेथाइ जोंहा एदावनाय जि गावनि अन जालिखौ लानानै एदावनाय जंखायनाय खुगा मेथाइ बैफोर खुगा मेथाइखौ गोबां रोखोमनि बैसागुआव नुनो मोनो खोनानो मोनो नोंगौ बे बो दानि जुगावबो एफा एनैखौ खोनानो मोनो नाथाय गोबांथारानो दानि जुगाव जि के सिअ बेफोर बायदि बक्स बेफोर बायदि साउन्ड बक्सजों मोसानायखौ नुनो मोनो। बैफोरनि थाखाय गोदोनि जि बरनि खुगा मेथाइ बै खुगा मेथाइआ गोमालांनो हमबा आरो नोंगौ नोंथाङा सैथो जे गोदोनि खुगा मेथाइआ खुगा खुगासो सोलिबोनाय नालाय जोंहा बे खौ रावबो लिरना दोननो रोंगियासै लोगोसेनो बैफोरनि जे रोंनाय जे आबै आबौ गोदोनि गोजाम आबै आबौमोना बैफोरबो समनि गेजेरजों गोमालांबाय लोगोसेनो बैफोरजोंबो ओ खुगा मेथाइया गोमालांबाय जोंहा आरो बुंनो थाङोब्ला खुगा मेथाइआ रावबो दिथागिरि एबा सुजुगिरि थाया बैयो खुगा खुगासो सोलिबोनाय सोरनिबा खुगाजों सोरबा सासेनाव खोनानानै बै सोरबा सासेया बेखौ खननो रोंनानै बैजों ओ बबेबा हाबाफारि बैसागु बैयदि हाबाफोराव बैखौ खननाय जायो लांदां खुगा मेथाइ जोंहा बर'नि जि खुगा मेथाइ दासिमबो गोसोआव दं बर'नि खुगा मेथाइफोरा ओ आङो मोननैसो खोथानो नामा?
औ दे खिन्थानो हागोन
जोंहा बैसागआवनो खनो जि बाजैलै बाजै नोंनि नोंनानावखौ आंनो हरदो नोंनि नोंनानावा नायनो समायना बैफोरबायदि जंखैनाय। आरो ओ हाबा मेथाइ जोंहा। आय' हाय मा आय हाय मा नोंसा नोंसाजोआ हंलेले। नोंसा फिसाजोआ हालेले होननाय बैफोर खुगा मेथाइखौ खनोमोन गोदो जंखायोमोन।
औ।
नोंथांमोननि जायगाथिंबो दासिमबो खुगा मेथाइखौ खनो नामा नोंथां?
औ जोंनि जायगाथिं बिदिनो जे हाबाफोर जायोब्ला जे बो बुरैफोर बोराय फोर बैफोरो एसे एनै खननायखौ नुनो मोनो नाथाय आं मिथिनाय बायदिब्ला। एबा जों खोनानाय बायदिब्ला गोदोनिफ्राय गोबां खम जालांबाय आरो।
औ औ।
औ
जोंहा गोदोयो
औ।
जोंहा जै गोदैयो ओ दाहोना रुवाथि थाबाबो बैसोर सानैबो जंखायलायोमोन नङा होमबा जंखायलायना खननाय। नाथाय दानि जुगावथ' बैफोर दाहोना रुवाथियाबो गोमालांबाय। बेफोरनि जाहोनावनो बैफोर बर'नि जे मोजां मोजां सावगारि बेरखांनाय बैफोर खुगा मेथाइयाबो गोमालांनो हमबाय आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां। दा बिदिनो खुगा मेथाइखौ जोङो। लाखिलांबाय थानोब्ला नोंथाङा मा खालामनांगौ होनना सानो?
दा जोंहा खुगा मेथाइखौ लाखिलांनांगौब्ला जि बर'नि गामि गेजेर गेजेर साफा सानैसो जि गोदोनि आबै आबौमोनथायो नङा होमबा बैसोनिफ्राय खोनासंनानै सोंनानै जि लिरख'ना लानाय बै हाबा फारिखौ खालामनांगौ लोगोसेनो बै सागु बैसागुआव बैफोर मेथाइखौनो खननानै मोसानांगौ जोंनि बर'नि दामनाय देनाय आगुजुफोरजों लोगोसेनो हाबा हु खायावबो बैफोरखौ बाहायनांगौ थारैनो बियो मोजां जोंहा लिरख'ना लानाया।
औ।
खुगा मेथाइखौ लाखिनो थाखाय।
औ। दा बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। सम होनायनि थाखाय औ। औ।